नोंथां खोनादों ना औ- होम-
अ।
आं नोंथांनो प्रमद चन्द्र'ब्रह्म जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा सुबुं। बे सोमोन्दैसो आं नोंथांदो एसे सावरायनो सानदों। उममोन नोंथां सावरायजागोन ना औ। ओ प्रम'द चन्द्र ब्रह्मआ जाहैबाय बिथाङा जिगुजौ जिद' इं माइ- थायाव फावरागुरि ओ साहा नै खिल'मिटार गोजानाव थानो- नाय गदामादि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन बि- बिथाङाहाय ओमफाय बिथांनि बिफानि मुङा सभाराम बसुमतारिमोन। आरो बिमानि मुङा सुवाथि बसुमतारिमोन आरो- बिसोरो उनाव कालिच'रन ब्रह्मनि धोरोम गाव आजावनानै ब्रह्म उपाटि ला-लायो माने ओमफाय- बे उपातिखौबो लिरो इसोरो सरि ओ ब्रह्म- उपातिखौ लिरो ओमफाय गदामादिनिफ्राय मसलपुर सैबारि ब्रह्मपुत ब्रह्मपुराव- न'खरखौ खारलाङो माने बेहाय बेसोरो आस्रय लाहैयो थाहैयो आरो ना। ओमफाय उनाव दथमायावनो खारबोफिनो बिसोरो क'क्राझार दथमायावहाय। बिथाङा प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ उफ्रागामि गुदि फरायसालियावहाय फरायजेनदोंमोन ओमफ्राय- गुदि फरायसालिखौ उथ्रिनानै गुरुदेब कालिचरननि गायसननाय- टिपकाइनि एम पि स्कुलाव बिथाङा फरायदोंमोन आरो नोंथां। बिनिफ्राय बिथाङा ओम- ओ प्रमद चन्द्र'ब्रह्म बिथाङा जोबोद माने रोंखा-राखा माने जोबोद मेलेम गोनां। खासे फरायसामोन बिथाङाहाय बियो जिगुजौ नैजि- जिगु मायथाइआव एम पि स्कुलखौ उथ्रिदोंमोन। ओमफाय बिथाङा गोजौ फरायसालिखौ धुबुरियावनो फरायदोंमोन। बिनिफ्राय जिगुजौ थामजिथाम मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद। खौ उथ्रियो उनाव गुवाहाटि कटन कलेजावहाय बिथाङा फरायहैनानै- जिगुजौ थामजिस्नि मायथायाव बि ए खौ उथ्रिसारदोंमोन। बिनिफ्राय बि ए पास जाखांनानै बिथाङाहाय साख्रि मावफुबाय थानाय सबावनो- प्राइभेटयै आनजाद होनानै एम ए बो पास खालामदोंमोन आरो ना।
औ।
बेनिफ्राय बिथाङा मा खालामदोंमोन प्रमद चन्द्रब्रह्मआ हाय बि ए खौ उथ्रनानै- सात्तग्राम एकाडेमि हाइ स्कुलावहाय फोरोंगिरि जानानै हाबा मावदों। नोंमोन आरो- फोरोंगिरि मावनाय समावनो इन्टारभिउ होनानै एस टि सि साख्रि मोनो आरो- जिगुजौ ब्रैजिसे मायथाइयाव धुबुरियावनो बे साख्रिखौबो बिथांङा मावजेनदोंमोन आरो। बेनिफ्राय- एस टि सि साख्रि मावगासिनो थानाय समावनो प्राइभेटयै आनजाद- दोननानै एम ए पास बिथांङा खालामदोंमोन लोगोसेनो एस टि सि साख्रि मावनाय सम- समाव बिथाङा तुरा मंगलदय टिक्रिकिला आरो टिहुआवबो- मावदोंमोन आरो बेनि अनगा अनगायैबो बटल बटटिकात कासार जिल्लायावबो बिथांङा मावदोंमोन हाबाखौ लोगोसे दिनै जिगुजौ ब्रैजिगु मायथाइयावहाय दिडिब्रुगयआवबो मावहैयो बिथांङा
औ
बिनि साख्रिखौ मावहैयो आरो बेनिफ्राय जिगुजौ बाजिद मायथाइावहाय शिबसाग बराव सेनियर एस डि सि मावदोंमोन बिथांङा उनावहाय नगाव टाउनावहाय बिथाङा जर्ज हाबा मावनानै साख्रिनि जोबथा समखौहाय बिथांङा जिगुजौ स्निजिनै मायथाइावनो आजिरा लानानै गावनि नआथ दथमायावमोन नालाय दथमायाव थाफैफिनबायमोन बेहाय बिथाङा साख्रिनिफ्राय आजिरा लाखांनानै बिथाङा दतमायाव थाफैफिनदोंमोन आरो नोंथां
उम
बा बिथांङा सासे थुनलाइ सिबियारिमोनबो बे बिथाङाहाय फरायसा समनिफ्राइ फ्रायनो थुनलाइ सोरजिनायाव गोसो गुदुंखामोन बिथांङा बर असमिया आरो बांला रावजों लिरबिदां लिरोमोन बिथांङा जिगुजौ थामजि स्नि मायथायावहाय रुप आरो सिन्ता धाराखौ बिथांङा सुजुना दिहुन्दोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जिगुजौ थामजिस्नि मायथायावनो बि बिथाङा बर जाति भाषाखौबो दिहुनो लोगोसेनो जिगुजौ ब्रैजि बै मायथाइावहाय हाथरखि हाला आरो जिगुजौ बाजिसे मायथायावहाय सनाखि बिजाब बिजाब आरो जिगुजौ बाजिबा मायथायावहाय सरासति बिजाबखौ बिथांङा दिहुनदोंमोन आरो
औ
ओमफ्राय बिनि अनगायैबो बिथां ब्रह्मआहाय मा खालामदोंमोन बर इंराजि सोदोब बिहुं सोरजिनायाव बो ओ नाजाथाब ना बर थुनलाइ आरो बर हारिनो बिथांङा गोबां बिहोमा होलांदोंमोन नोंथां बिथांनि बेफोर हाबाफोरा जोबोद मखजाथाव
औ
बर सुबुंफोरा बिथांमोननि हाबाखौ मोनथिनायाबो जोबोद गोनां मानो होनबा जोंनि बर बरनि बिसोरो गेदेमा सुबुं बिथांङा समाज सिबिनायावबो माने समाज सिबियारिबोमोन बिथांङा साख्रिनिफ्राय हाजिरा लाखांना नै जिगुजौ स्निजिनै मायथाइाव दतमायावहाय इंराजि फरायसालि गायसनदोंमोन बिथांङा बेनि उनावहाय ओ जिगुजौ स्निजिद मायथाइयावहाय सराइबिल हाइ स्कुलाव फोरोंगिरिनिबो हाबा मावो फोरोंगिरि जानानै हाबा मावदोंमोन आरो बे नि उनावहाय बिथांङा मालागुरि सुइस गेट सुइस गेट दै सेराव ब्रह्म ह आश्रमबो गायसनदोंमोन बिथांङा
औ
बेनिफ्राय बोरायनाय देहाखौ लानानै बिथांङा बिथांङा माने ब्रह्म समाज सिबिनो नागाराखैमोन माने ब्रह्म सुभास खौबो ब्रह्मधोरोमखौबो बिथांङा लाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय जिगुजौ गुजिगु जिनै मायथाइयावहाय दाइन जानुवारि खालि कक्राझारावहाय रुपुनाथ ब्रह्म रुपुनाथ ब्रम्ह खौथ नोंथाङा मिन्थि
अ मिनथियो‌ नो ना
औ औ जियानोजा कक्राझाराव मोनसे पनात ब्रह्म ओ सिभिल हस्पिटाल दङ ना नोंथां
औ औ दङ
बे जिगुजौ गुजिनै मायथाइनि दाइन जानुवारि खालि बिथाङा कक्राझार रुपुनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालावहाय बिथाङा रुंसारि जायो आरो बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो
औ
ओमफ्राय बिथांनि थैनाया जोंनि बर हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव मानो होनबा सासे गेदेमा सुबुंखौ जोङो बे बुहुमनिफ्राय जानगारलांबाय जायो जोंनि गेदेमा सुबुंमोन बेखौ बिथाङा जेसे जानगार लांदोंबाबो बिथांनि मावनाय हाबाया हाबा बिहोमाफोरा जों बावनो हाया बिथाङा जोंनि बरनि थाखाय गोबां हाबा मावलांदों ओ जोंनि बर हारिखौ धोरोमनि बिथिङावबो सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां बिथाङा बिहोमा होलांबाय गोजों फोथांनानै गालांबाय लिरबिदां लिरनानै गालांबाय दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां नोंथाङा बेनि अनगायै जोंनि बर हारिनि बा बर हारिनि नङाबाबो नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानदों
औ आङो जोंनि समाजावहाय औवाखौहाय मा मा बा हायो मा मा मायाव बाहायजायो बिनि बागै एसे बुंनो सानदों
औ बुंजागोन नोंथां
अ जेनेबा सिगाङावनो खोन्थानोसै आं औवाया मा जिनिस औवाया जाहैबाय मोनसे नोलो हारिनि माहारिनि बिफां जेनेबा गोजौ नोलो फिफां बायदि नुयोना गानथि गानथि आरो दालाय थायो आरो ओमफ्राय औवानि टुवेल्भ आमनो जि आरो जिनै मुनिफ्राय जिनिफ्राय नैजिबा मु सिम लावो मानि गोजौ जायो बेहाय बिलाइ बे औवानि बिलाइफोरा जाहैबाय फिसा फिसा आमफाय गोलावसें लावसें आरो धुब जाजायो ओम ओमफाय औवाफ्राबो आलदा आलदा बाहागोनि थायो खायफाया गिदिर खायफाया फिसा खाय थायसेया धुबजा थायो आरो औवाया मानिफ्राय जायो मेवाइनिफ्राय बारायनानै एरलाङो ओम ओमफाय बे औवाखौहाय जोङो मा मा खामानियाव बाहायनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बर समाजावहाय गथ‌ जोनोम जोनोम जानायनिफ्राय जों लानो हायो जेरै जों गथ गोरलै जोनोम जानायखौ जेरै बे गथनि एबा बेनि नारिखौ बेखौ हासनो थाखाय जोङो बेखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
बेनि अनगायैबो जोङो बर समाजावहाय जेरै मानसिया थैयोना जोनोमनि उनावथ मानसिया थैखायोना मिथिखायोना दा बिनि उनाव जोङो जेब्ला मानसिया थैगोन बे थैनायखौ जोङो गारहैनो थाखाय औवायावनोहाय
जेरै औवानि दाह्रा नङाब्ला औवानि बाननो थाखाय औवाखौ दाननानै बे दाननानैहाय बाननानै लानानै थांनानै जेनेबा गोथै हाखरफोराव गारहैयो एबा सावैनाय जायो बेनि अनगायैबो जोंनि बर आवहाय धोरोमनि बागै जेनेबा धोरोमाव जोंङो जेरै बाथौ धोरोमाव फोरावहाय औवाखौ बाथौ हेबनो आरो बाथौनि बायहेरा साइदाव बेरा दुमनो थाखायबो जोङो बाहायनाय जायो ओमफाय बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय ना हमनायनि थाखाय ना हमनायनि थाखाय जों औवानि गोबां आइजें आइलाफोर बाहायनाय जायो जेरै ओ सेन खखा जेखाइ खबाय बिदिखौ बाहायनाय नुयो फल बायदिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो नआव खामानि मावनो जेरै ओंखाम ओंख्रि संनाय खावनायाव बाहायनो थाखाय जोङो जेरै ओ अवान ओंख्रि साग्लिनो थाखाय जोङो दालि खाथा बाहायो मैगं लानो थाखाय जोङो मैगं खादा बाहायनाय खौ नुनो मोननाय जायो ओमफाय ओंखाम एरखावनो थाखाय जोङो औवाखौ खादौ बेखौ बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय जिनिस थाखायबो जोङो जेरै औवानिफ्राय दोनग्रा ओ आरांगा बेबायदिफोरखौ बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो जों आबाद मावनायाव बाहायनाय औवाफोरखौ जोङो आबाद मावनायावबो बाहायनाय जायो। जेरै सिगाङाव जोङो आबादाव बेंथेनो थाखाय जोङो आबादखौ बेरा दुमनाय जायो औवाजोंनो बेनि अनगायैबो जोङो मायफोरखौ हाखांनानै लाबोनो थाखाय औवाजों बानाय नाय बावखाफोरजों बे न'आव बाननानै लाबोनो थाखाय बे औवानिनो बावखा बाहायनाय जायो। बेनि अनगायै माय मारा होनाय। माय मारा होनायाव बे माय मारा होनायखौ जोङो मोसौजोंहाय मारा होनाय समाव बे माय नाराखौ खायनो द जों औवानि ओ सुखेन बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनाय माय आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो गोबां आलदा आबाद मावोना जेरै मैगं। थायगं मैगं थायगं आबाद मावनायावहाय जोङो ओ मैगं फिथायफोरखौ जानला होनो थाखाय जोङो औवानि जानला बानायनाय जायो। बेनि अ बेनि अनगायैबो जोङो औवाजोंनोहाय जोङो दा जेरै फरायनो थाखाय जोङो लेखा बाहायोना बे लेखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बाहायनाय जायो ओमफाय औवाखौ औवा बुरखानि मेवायखौहाय जोङो ओंख्रिबो जायो खोनादोंना नोंथां। ओमफाय जेनेबा जेरै दा बे बेरा आ बे औवाखौहाय जेरै बेरा दुमनाय आ जानला होनाय बेफोर फोरखौ जेब्ला बुरिनानै गोजान जायो अब्ला बेफोर खौहाय जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव जेरै संनाय खावनायावहाय बेफोरखौबो बाहायनायखौ जायो ओमफाय औवाफोरखौहाय जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय बिराद ओ गायनाय जायो। बेरा औवाफोराहाय थुबजा थुबजा थुबजा जायो आरोना। ओमफाय बे औवाखौ जोंनि गामिफोराव बागान बानायनायनि गेजेरजोंनो जोङो फाननानैहाय गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङोहाय ओ माय जोंनि जानाय लोंनाय जेरै मायरं जावनो थाखाय जोङो संग्राय बानायो ओमफाय मायरं सालिनो थाखाय जोङो सानद्रिबो बानायनाय जायो आरो ओ सानद्रिनि अनगायैबो जोङो माय मारा होनायफोराव जेरै मायनि नाराखौ सालिनो थाखाय जोङो औ। औवानि सानदांगा बो बानायनाय जायो बे सानदांगाजों जोङो मायफोरखौहाय सालिनाय जायो। यो माइनि अनगायैबो जेरै बेसरफोर बेसर आबाद मावोबा बेसरनि मारा होखांनायखौ सालिनो थाखायबो जोङो औवा नि ओ ओ सानदांगाफोर बानायनाय जायो बेनिफायबो अनगायैबो औवाजों बानायनाय जेरै ओ संग्रायनि गेजेरजों जोङो मायबो जा मायबो जावो मायरं जावो। जेरै दस्रा मुवाफोर जेरै जावजानाय जिनिसफोरखौ बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो संग्रायखौ संग्रायखौ जोङोहाय आ बिदि माव जावनायनि खामानि मावनाय बेनि अनगायैबो जोङो जेरै गथ' जोनोम जागोदानफोरखौहाय जोङो संग्रायाव फुथुनानै दोनो खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो नोंथां जदे बुंलांदो
दिनो जोंनि बर' समाजावहाय औवानि बाहायनायफोरखौ गोबां नुनो मो मोनो आरो खोनादोंना? दानि गोदोनि समावबो बाहायो आरो दानि समावबो जोंङो औवानि बाहायनायखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो बे एसेनोसै आंनि बुंनायाहाय।
औ औ जोबोर जोबद गोजोननाय थाबाय नोंथां